हेलौ खोनादोंना? खोनादोंना हेलौ?
खोनायो औ औ खोनादों।
खोनायाखै नामा आंनिखौ?
दा जाबाय औ।
हा
दा खोनाबाय दा। मा खालाम नो? हेलौ खोनायाखै मोनबा
मा नेतर्वकफोर माबाफोर इसु नामा? हेलौ गैयाना। रायलाय जागोन ना? माबाफोर इसु नामा मोजां खोनायाखै।
औ राय जागोन
औ नोंना नेटवर्क ना प्रब्लेम नां आंनास ओ
इसुथ नङामोन औ
दा खोनाबाय औ दा खोनाबाय?
अ मानेस सायाव रायलायनि औ औ मानिसायाव रायलाय नो जों दायो?
रायलाय जायो। दा बर'नि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायनि सायाव रायलाय जागोन नामा?
औ रायलाय जायो।
बिदिनो नोंसिनि जायगायाव। दख नाफोर दायोना दाला?
दख नाफोरखौथ दानाय नुबांला दै जोंनिथिं। गोदोनि समाव दानाय नुयोमोन दानि समाव नुला दानि समाव मा खालामो डाइरेक्ट इन्डासट्रिनिफ्राय दिहुननाय दख'नाफोरखौसो गानसै आरो दानिया।
मेसिन जों बानायनाय गुबुन हारिफोरा
हा?
गुबुन हारिफोरा दाना मिसिंजों दायोना।
औ
बांसिन नुनो मोनसै आरोना
ख'ना आरि दानायफ्राव खस्थ' जायोना
नोंबो साफा सानै नोंबो साफा सानै जायो नामा
नोंसिनिथिं
जोंनिथिं दायो दानाया साफा सानै खम खम बिबां नि नुनो मोनो आरो।
अ बोसोरनै बोसोरथामसोनि सिगांहाय जोंना थार्द माबा दानाय हुदाया दंमोन खिन्थु दानाय हुदाबाबो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ दायामोन आरोखि अरुणचलिनि माबा गालि गाले ना गालि होनो? बेखौसो दानानै फानहरनाय माबायाव खालामो मोन आरो बिसोर सोरो? खिन्थु जोंनि मा माबाखौ दानाय नङामोन आरो
जोंनिथिं दायो दा ओ बिदन द खनाफोर दायो सोरबा साफा सानै नआव गाननाय गामसा हौवा फोरनि गामसाखौ दायो आरो बे हारसाफोरनि बिहु फास्रा बिहु फालि होनोना
उम उम
बेयो बेफोर जिखौ दानाय जायो आरो दाबो दायो न खाथिनि साफा सानै दाग्रा मानसि दं बिजनेस खालामनो थाखाय भुटाननिफाय भुटाननिफाय सोंखानाय जि गावसोरनि ड्रेस दानो लाबोयो आरो
हो उम मोजांआनो ओमबालाय दा खिनथु दायोब्लाबोथ सानसे नङा सानसे बे दानाय हुदाया गोमालांखासिगोन सालखुन्था थार्दजों दानाया
बेफोरो सानसे दानि जुगनि मानसिफोर बायोना
औ टाइमआबो समाबो गोबां लायोना
बुंबोनांगौ दानि मानसिफ्रा गावखौ लानानै बेस्थ जाजोब्बाय बेबायदि मावनायाव रावबो टाइम होनो हाला आरो एक्सट्रा टाइम
उम उम दा गासिबो दिरुंथाइफ्रानो मेचिननि जाजोबबाय नालाय मेचिनजों
दा ओरैनो नोङो ओरैनो बेनि दखना जोंनि बरफोराव बरफोरनाव मानसि बिजनेस खालामगासिनो ना औ मा मा ब्रेन्डखौ ओरै नों मिथियो खोनायाखै माबाफोर ब्रेननि मिथियो नामा
नोंथां
हेलो नंगौ